ओं
खोनादों ना नोंथां औ नोंथाङा दायो मा मावगासिनो नोंथां
नै नोंथां जाखांनानै ओरैनो जिरायग्लांनानै दं
अ ओमफ्राय खबर सबरफ्रा माबोरै नोंथां
खबराथ' बिदिनोसै नोंथां गेजेरावनो दङ नोंथांनालाय खबरा बोर माबायदि
आंनाबो बिदिनो नोंथां मोजांबो गाज्रिबो गेजेरावनोसै खबरा ओमफ्राय नोंथाङा दायो मा मावगासिनो नोंथां
जिरायना दं नोंथां
अ ओमफ्राय गायनाय फुनायफ्रालाय मारै सोलिगासिनो नोंथां
गायनाय फुनाया बिदि नोंथां खावसे दंबावो दैयानो अखायानो गैयाना बेनि था ओंखायनो गायनो मोननाय जायाखै गोरान जानो जोबबो नोंथांमोनहा गायखांबाय नामा
गायनाया जोंहालाय गायखांबायमोन नोंथां मानो होनोब्ला अखा हागा ना बिनि थाखायनो माने
अ बोथोरफोरा होमबाथ' मोजाङानो नोंथां मोनथिं
बोथोराथ' जोंथिं मोजाङानो नोंथां बरथमान
औ औ
औ ओमफ्राय ओंखाम जाखांबाय नोंथां बेलासिनि अ मा ओंख्रि जाखो बिदिब्लालाय
ओंख्रिया जोंना खुमब्राजों नासोमोन नोंथां ना मागुर नांदोंमोन सेनाव
अ गोथावआनो माथो बिदिबा नोंथां
अ नोंथांमोनहा मा ओंख्रि
जोंना ओंख्रिया माबासो ना मागुरजों सबायसोमोन नोंथां
अ नोंथांनाबो मागुरानो माथो देग्लाय बुहुत मागुर मोननाय खोनादों ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां जोंहा दानिसो औ जोंहा दानि बावैसो आरो मोनबोबावदों
बा
जोंहा सात केजिसो जागौमोनदां मागुर गोजायनो
बहा
औ न' खाथि स्नि दुइसआव माने सारदोंमोन आरो बावहाय मोनदों औ
जा हलंगि दैसा दङ ना?
दङ नोंथां औ बे दैसा सेरावनो सारनानै मोनदों आरो माने।
अ अ मोजां दे मोजां सम सम बिदिनो जानांगौ बिसथो सालानि नाफोरखौ जानो होनबा ना?
बिसिबांथो बायना जाबाय थाबावनो नोंथां।
औ
औ हा लामाथो बायनानै जानोबो।
बरफआव दोननाय नाफोरखौ जानोबो एसे गिनांगौ नोंथां।
औ गिनांगौबो आरो बांद्राय गोथावबो जायाना जोंहा लकेल बायदि जाया।
औ औ
औ ओमफ्राय नोंथाङा दायो फ्रि नामा नोंथां?
औ औ फ्रि
अ बिदिब्ला आं नोंथांजों मोनसे माने टपिकनि सायावसो सावरायनो होननानै फैदोंमोन नोंथां।
अ माबायदि थफै नोंथां?
अ बिदिब्ला नोंथाङा मा होनो बर' हारिनि बैसागुनि सोमोन्दै माने फंनैसो बुंनो हागोन नामा बैसागुखौ नोंसिनि औ नोंसिनि ओनसोलाव माबायदि खुंनाय जायो एबा फालिनाय जायो बिनि?
औ औ हागोन हागोन हागोन औ जोंनि जोंनि आं ब बुंसैनाा नोंथां जोंनि ओनसोलाव थ' बैसागख नोंथां जों बैसागु खौ मोननै बाहागो खालामनानै फालिनाय जायो नोंथां जेरै जोङो सैथ सत्र दानानि जोबथा संक्रान्ति खालि मोसौ बैसागु खुंनाय जायो नोंथां। बे मोसौ बैसागुआव नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ जोङो मा खालामो सानसे सिगांनो बुथुमना लाखानाय जायो।
औ औ नंगौ नंगौ
फोर नांगौ जानाय मुवाफोरानो जाबाय जोंहा लाव फान्थाव हालदै जोगोनार बायदि बायदि जेरै थाराय ओमफ्राय जेनेबा टर्स बेटारिफोरखौ गोदोनि दिनाव बाहायनाय जायोमोन। बयखौ जों माने सानसे सिगाङावनो बुथुमना लानानै जों बेखौ मा खालामो? अ खानायै जोङो संक्रान्ति दिनखालि फुङावनो सिखारनानै मा खालामो जों बेफोरखौ हानानै मोसौफोरनो गानहोनाय जायो आरो।
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
बिनि उनाव मा खालामो जोङो मोसौखौ थुखैनो लांनायनि सिगां जों आथिङाव थाव गुबै गङावबो थाव गुबै बेबायदि फुननानै फोथा फाख्रा फाख्रि फुननानै जोङो मा खालामो?
औ
दैमा बिलो बिदिनो फुख्रि बायदिफोराव जों थुखैनो लांनाय जायो आरो। बै थुखैनाय लांनायाव जोङो लाव फान्थाव जा होननाय बायदि मेथाइ दंना नोंथां बैफोरखौ खनै खनै खननानै जों मोसौफोरखौ थुखैनाय जायो आरो थुखैखांनानै जों मोसौ खौ गोदान दिरुंफोरजों खानानै दोननाय जायो आरो। बेबायदियैनो जोङो मा खालामनो मोसौ बैसागोखौ खुंनाय जायो आरो।
औ औ नंगौ नोंथां।
बेबायदिनो जोंहा मोसौ बैसागो थांबाय बैसाग दाननि से थारिख खालि जोङो माखासे खालामो बिदिनो गामियाव बारा रंजानाय बाजानायखौ नुवा बेहाय जोङो मा खालामो बे एक थारिकाव खुरमा बाय बाहागि गासैबो मा खालामो ज' जानानै जोङो माने उन्दैया गिदिरखौ सनमान लायो गिदिरा उन्दैनो मान होयो बेबायदिनो न'खरनि गासैबो जाथि खुरमा ज' जानानै जोङो मोनसे सनमिलन खुंनाय जायो आरो नोंथांमोनसिजोंबो खुंनो जानांगौ ना बेनि उनाव जों नै थारिखनिफ्रायसो मा खालामो न'खर न'खर हाब ाबनानै सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ' गासैबो रंजायो आरो जों बैसागो होनबाथाय थ बयबो मिथिखायो बयनिबो गोसोआव बोराय बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला जों बयनिबो गोसोआव रंजानाय फैयो माने बैसागुआव गोदान बोसोर होनोबाथाय जोंनि गोसो दा बयनाबो हायलाब हायलाब जाखायो माने बैसागुआव मा होनो बिफां लाइफां गासिबो दाावमा दाउसा गासैबो गोदान जिउ मोनो होननानै जोङो
बयबो सुबुंफोरानो साननानै लानाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथां
बेबायदिनो जोङो बैसागु खुंनाय जायो गोदोनि समावथ' मा होनो नोंथां बैसागुखौ से दानहालागै
औ
खुंनाय जायोमोन बिदिनो जायै लोङै बिदिनो दिन थाङोमोन आरो माने गोदोनि दिनाव जोङो इयुननि फारसे साननाय गैयामोन जि दिनाव जानाय लोंनाय दं बैफोरखौल' जोङो साननानै जानाय लोंनायखौ लानाय जायोमोन आरो दानि जुगावथ' जोङो बयबो गोजौ सोलोंथाइ लानो हाजोब्बाय बेनिखायनो बेनो जों बैसागु आजिखालि
सय से सप्ता नङाबा सानथाम सानब्रैनि गेजेरावनो फोजोबनायखौ नुनो मोनसै आरो आरो बैफोरखौ गोदान मुगाजों जोङो दावगाफानो थाखाय जोङो जौस्रां बैसागोखौ जोङो आजिखालि खुंनायखौ नुनो मोनसै आरो बिदिनो बैसागु दिनाव जोङो बिदिनो गामिफ्राव फांसन बायदिसिना खुंनानै बिदिनो मोसानाय मेथाइ खननाय खन्थाइ आवरायनाय बायदि हाबाफारिखौ जों लानायखौ नुनो मोनसै आरो जों बेबायदिनो बैसागुखौ जोंथिं खुंनाय जायो आरो ना नोंथां नोंथांमोनसिं माबायदि खुङो बेखौ आंनो फंनैसो खिथानो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां जोंनि साइडथिंबो माने जोंनि एरियायावबो गोदोनि बायदियैनो माने दासिमबो खुंनायखौनो जायो मानो होनोब्ला जोंहाथ' मा होनो बैसागुखौ जों बयबो मिथिखायो बियो मा होनो बर'फोरनि मोनसे मा मोनसे मा होनो गिदिरसिन फोरबो हिसाबै फालिनाय जायो आरो माने गाहाय फोरबो औ बैसागु बोथोरनि समावहाय जोंहा मा मिथिंगानि बिफां लाइफांफोरा मा होनो गोरलै बिलाइ खिलिनायजों लोगोसे मा फुरा माने मिथिंगाखौनो जों सोलायनायखौ नुनो मोनो आरो बे समावहाय जोंहा मा बै बैसागु बोथोरा जायो आरो बैसागु बोथोरखौ जोंहा मा गोदान बोसोर बरायनाय हिसाबै खुंनाय जायो आरोना
मोनो जों माने माबा मोनसे खामानि मावगासिनो ओं इन्टारनेटनि
माने खोनादों ना नोंथां बैसाागु खोनादों ना नोंथां
ओं खोनादों खोनादों
औ बैसागुनि समावहाय माने जोंहा मा बर' सुबुं माहारिया गाव गावनि मा होनो दोरोङारि गाननाय जोमनायखौनो गाननानै माने मोसानाय जायो आरो खोनादोंना नोंथां औ माने बैसागु बोथोरनि समावहाय माने रावबो बर' सुबुङा माने गुबुननि एबा सोनाबारि द्रेसखौ गाननायखौ जों नुनो मोना आरो माने बेफोरबायदि बिदिनो बर'नि माखासे आंगो ड्रेस जेरै दख'ना गामसा आर'नाइ जोमग्रा बायदिफोरखौ लानानै बिसोरो मा बैसागुनि समावहाय बर' फोरनि माखासे दामजुफोर जेरै खाम जथा फुं गरखा बैफोरखौ दामनानै खुगा मेथाइ रोजाब माने मोसानायखौ जों नुनो मोनदों आरो नुनो मोन मोनदों आरो औ ओमफ्राय आरो बेबायदिनो बिसोरो मा बैसागुनि समावहाय गामियावहाय गामि गामि माने न'खर न'खर जों मागिनायखौ नुनो मोनो आरो आरो न'खर न'खराव मागिनानै मोननाय फैसाफोरखौ माने मा होनो बैसागु बोथोरनि समावनो मा होनो गामिफोरावहाय माखासे मेलाफोर खुंनानै बैफोराव माने गाव गावनि रोंगौथिखौ देखायनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो औ आरो जोंहा मा बैसागुनि समावहाय जोंहा मा मोसौ थुखैनाय जायो आरो माने मोसौ थुखैनाय समावहाय जोंहा मा माखासे फिथाइ सामथाइफोरनि माला सुनानै जोंहा मोसौनो गानहोनाय जायो आरो जेरै नोंथां बुंनाय बायदिनो जेरै फिथाइ सामथाइफोर होनना बुङोब्ला जोंहा लाव फान्थाव थाइखा हालदै
औ
बैफोरखौ माने जोंहा माला सुनानै मोसौनि गोदोनायाव गानहोनाय जायो आरो आरो गोदोनायाव गानो थांनानै जोंहा मा गोदोनि बायदिनो दासिमबो गोदोनि नेमखान्थि बायदिनो माने देबसिननिफ्राय एबा सारायनिफ्राय हांगार हख'नानै माने बैफोरखौ मा थाव गोथांजों मिक्स खालामनानै मोनसे मा होनो फोथा महरै म मोसौनि मोसौनि मोदोम आथिंफोराव माने फुननायखौ जों नुनो मोनदों आरो फोनखांनायनि उनाव बिसोरो मा दैयाव होलाङो आरो दैमायावहाय मोसौखौ थुखैनो नाथाय जों आथिखाल मुगायावथ' बांसिनजोंनो जों नोंथां दैमायाव थुखैनायखौ नुनो मोनलिया माने बयबो न'खर न'खर थुखैनायखौ जों नुनो मोनसै नंगौना नङा नोंथां
औ औ
औ आरो बेबायदिनो होलांनाय टाइमाव बिसोरो मा औवानि संग्राय एबा सान्द्रिफोरावहाय बैफोर मा होनो फिथाइ सामथाइनि हानाय बेफोरखौ माने लानानै बिसोर माने मोसौनाव सारै सारै सारनानै माने मेथाइ खनलांनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो औ आरो मोसौखौ बैसागुनि समावहाय माने लावथिं बुनाय जाया मा होनो रायदों ओमफ्रायो आरो मोनसेया मा होनोमोनलाय नोंथां मोसौ बुग्राया खाराय आरो बो मा होनो औ बैफोरजों माने बुनाय जायो आरो आरो बुखांनायनि उनाव एबा होलांखांनायनि उनाव बैफोर लावथिफोरखौहाय माने मोसौनि गलियावहाय जों खेबनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां
औ
औ आरो बेबायदिनो मोसौ थुखैखांनायनि उनावहाय मा होनो जों गोखा गोखै खानायखौबो नुनो मोन्दों आरो माने बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो फोथायनाय दंदि माने मा होनो बैसागुनि समावहाय माने सेजौ नै रोखोमनि हाग्रानिफ्राय मोननाय एबा मिथिंगानिफ्राय मोननाय मैगं थाइगंफोरखौ माने बिसोरो खांनानै मुलि हिसाबै ओंख्रि संना जायोमोन आरो ओंख्रिखौ बिसोरो मा आथिखाल गोदोनि समाव बेदरजों जायोमोन ना जायामोन आं बेखौ बांद्राय मोजां मिथिनो हाया नोंथां माने मा होनो बांसिनानो आथिखाल मुगायावथ' जों नुनो मोनो दाउ बेदर अमा बेदर जों माने जानायखौ जों नुनो मोनो आरो संनानै जानायखौ खोनादों नोंथां औ गोदोनि समाव माबायदि जायोमोन आं खिन्थु बेखौ मिन्थिया आरोना नोंथां बेदरजों अ बिदिब्ला जोंहा नोंथां समाबो जाबाय औ औ दोनथ'लायनोसै बिदिबा
औ दे